नोंथां हेलौ
औ खोनादों ना नोंथाङा?
औ औ खोनादों नोंथां ओ नोंथां सिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासि हग्रोनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो ओ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ आंबो थांनाय सियल थाबैनो
औ ओ आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो जेरै जोङो गामि ओनसोलावहाय माबायदिहाय दाउ अमा बोरमा फिसिनानै जेनबा रांखान्थियारियाव माबोरै ओ मा होनो बेखौ ओ हेफाजाब मोन बोदों बेनि सायाव नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन आरो
औ नोंथां
औ ओ दा बिदिब्ला जोंहा दाउ अमा फिसिनाय दाउ अमा फिसिनाय होननानै बुङोब्ला ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय मा मा जेन'बा बोरैहाय ओ अमाफोरखौ फिसियो दाउफोरखौ फिसियो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ थारैनो हागोन नोंथां।
औ
औ दाउ अमा खौहाय जोंनि ओनसोलावहाय मारै फिसियो होननानै बुङोब्ला दाथ' जोङो गोबां सुबुंफोरानो बिजनेस नङा होनबा नोंथां
औ
औ खाथि खाला ओ जोंनि ओनसोलफोरावहाय सोर सोरहाबा बयलार दाउनि फ्रा फार्म सोरहाबा लकेल दावनि फार्म नङाब्लाबो अमाफोरनि अमा बोरमाफोरनि फार्म बेफोरबायदि गोबाङैनो ओ सुबुंफोरा बेफोरबायदिनो फार्म खालामनानै गोबां रां रांखान्थियाव दावगानायखौ जोङो नुनो मोनदों।
औ
औ ओ ओ दाउ जों लकेल दाउखौ माबोरै फिसियो होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियावनो दाउ फिसाफोरखौ बायनानै लाबोगोन आरो नोंथां।
औ
बेनि उनावहाय जों बेखौहाय थानो थाखाय ओ मोनसे खोमसि न'आवहाय ओ बिसोरखौ लाइट होनानै आरामसे जोथोनै दोनगोन आरोना नोंथां जाहाथे बिसोरो गुदुुङै मोजांसे - थानो हायो बेफोरबायदिनो बेयावहाय बिसोरनो आदार होग्रा जे दा गोदान बिगियान मुगायाव ओंखारबायना बे फिसा फिसा आदार होग्राया जे बिसोरो खेबख'ना जाहरनो हाग्राया बेनि मुंखौथ' मा बुङो आं जेबो मिथिला बेफोरबायदि नुदों आरो ना नोंथां ओ जे आलाय सिलायबो जाला बेयाव होनानै दोनोब्ला दाउआ बेखौ ओ जानो नागिरबाथाय जे आदारा गबोनानै होयो बेफोरबायदिखौ मा बुङो नोंथाङा मिथिगौ नामा?
ओ नोंथां आंबोथ' बारा ओरै मिथिस्लाबा नालाय नोंथां बिदि दाउ अमा औ जेन'बा जोङो औ
बेफोरबायदिनो ओ जोङो दाना जोबोर गोरलैयैनो दाउफोरखौ फिसिनो हायो जे बेफोरबायदि ओ हरावहाय बेफोरबाय न' सिं दोननानै बिदि आदार होना दोननानै सानफोराव जोङो बै फोरजों सोंथेनानै बाहेरायाव ब मोननो थाखाय हगारनानै दोनो बेफोरबायदिनो नै बा थाम बा द' दानफोरनि उनाव बिसोरो गिदिर गिदिर देरोब्ला बेफोर बेफोरखौ फालांगिफोरनो फानहरोब्ला जोङो बाजारफोराव लांनानै फानहरनानै बेफोरबायदिनो रां आरजिनानै लानो हायो आरोोना नों बेफोरबायदिनो गोबां दाउनि फार्म खालामनानै दा सुबुंफोरा गोबां रांखावरि आरजिगासिनो आरो न'खराव नांगौ जानाय बा गथ' गथायाइफोरनि एडमिसन बा न'खर संसार जानायावथ' गोबां मुवा बेसाद नांगौ जायो नङा होमब्ला नोंथां बेफोर नांगौ जानाय मुवाफोरखौ बायनानै लाबोनो हायो
बेफोरबायदिनो बेफोरबायदि फारामफोर मावोब्लाथाय जोंनिया गोबां सहाय जायो जे गथ'फोरा फरायबाय थानाय समाव एडमिसन लानाय बा मान्थलि फिस होनाय बेफोरबायदिनो गोबां गोबां सोलोंथाइ दङ जेरै कम्पिउटारफोर लानायफोरावबो दानिया गोबां रां नांगौ जायो बेफोरखौबो लाबोनानै होफैनो हायो बेफोर रांजोंनो जुदि जोङो ओरैनो बेखारैनो थाबाय थायोब्ला बे एसे एनै रांखौबो जोङो सहाय मोननाय नङा नङा होनोमब्लाा नोंथां बेनि अनगायैबो जोङो फार्मिं मावाब्लाबो न'आवनो जोंना अमा मानाय बा दाउफोरा नैजि थामजिथासोआ न'आवनो थाखायो नङा होमब्ला नोंथां
औ औ
औ जेब्ला गथ' गथायफोरनो स्कुलाव फरायनो थाखाय गोदान बोसोराव एडमिसन बिजा बहि बेफोरखौ बायना होनांगौ जायो अब्लानोा जोङो बेफोरखौनो फाननानै जोङो एडमिसनफोर बा गाननाय जोमनायफोर होनो हायो आरो ना नोंथां बेफोरबायदिनो जोङो जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव जे बेफोरबायदि दाउ अमा फिसिनानै जोङो गोरलैयैनो जे दा जोंनि सोलिलांबाय थानाय जेवावहाय रांखावरि रां नांगौ जानायफोरखौ जोङो बेफोरबायदि न'आवनो एसे एनै दाउ अमा फिसियोब्लाबो बेफोरबायदिनो जोङो
गोरलैयैनो सोलिलांनो हायो जुदि नोङो जेबो मावोब्ला नोङो जोबोर खस्थ' मोननांगोन जे नांगौ मुवा बेसादफोरखौ मोननाय नङा जे बहाबाफोर बेरायनो थांनोब्लाबो रांखावरिफोरबो मोननाय नङा जे माबा मोनसे सोलोंथाइ लानो गोसो दंब्लाबो बेखौबो जोङो लानो मोननाय नङा बेनिखायनो जोङो दाउ अमा फिसिनाया मोजां आर ना नोंथां नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माबोरैहाय दाउ अमा फिसि
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बेबादिनो गाससिबो सुबुङाथ' बिदि फार्म बानाया नालाय नोंथां जोंहा न' न' गंसेयावहाय जोंहा बिदिनो माफाम मानै दाउ अमा बोरमाया जोंना थाखायो आरोोना बिदि बिदिनो जोङो अमाफोरखौ माबोरैहाय आदार होयो होननानै बुङोब्ला जोङो अमानोथ' जोङो गुन्दैखौ होखायो नङा होमबा बे गुन्दैजोंनो लोगोसे जोंहा ओ हाग्राफोरनिफ्राय जोङो नागिरनानै जि थास'फोर बेफोरखौ जोङो हाना लाबनानै बेखौ ओ मोजाङै हानानै जोङो खान्थाफोराव बि बिदिनो रुनाय जायो आरो रुनानैहाय जोङो अमाफोर गुन्दै ओंखाम बेफोरदि लगायनानै जोङो होनाय जायो आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा ओ जोंनाथ' गामि ओनसोलाव ओ खायफा खायफा गामियावहाय जौ संबाय थानाय जायोना नोंथां आ बिदिनोसों द अफ्रि बेखौबो जोङो अमानो होनाय जायो आरोना बिदिनो जोंहा गोबां जेन'बा दाउ अमा बोरमा फिसिनायावबो जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो बे फार फालांगियावबो आरो जोंहा बेफार फालांगियावल' मुलाम्फा जाया जोंहा न'खराव सोरबा दानो आलासिफोर फैबोला जोंहा बेयावबो दाउ मासेफोर सिथारनानै जोङो जाहोहरनो हायो आरोना ओ
थारैनो नोंथां
औ आरो जोंहा बेयाव दाउ दाउफोरखौबोथ' गोबां सुबुङानो बिदि फार्म बानायनाय जाया नालाय जोंहा न'आवनो माफा मानैया होना थाखायो बिदिनो जोंनि ओ दाउ फिसा गोरलैफोरखौबो जोङो गोबां जोथोन लानांगौ आरो ना बिस सोरनि थाखाय जोङो इंकुर सार सारि होबाय थानां होमब्लासो बिसोरो बिदिनो मोजां आदार मोनजानानै बिसोरो थाब देरखाङो आरोना बि दिनो फाराम बानायनायाव बो जेन'बा जोंनि गामि ओनसोलाव बिदिनो न'खरफा न'खरनि फार्म बानायनाय दङो आरो ओ बे फारामखौ बोरैहाय बानायो होन्नानै बुङोब्ला जोङो ओ गिबियावनो जोङो बाजारफोरनिफ्रायहाय ओ दाउ फिसाख बा फार्मफोरनिफ्राय दाउ फिसाखौ जोङो बायख'नानै लाबोयो बेनि उनाव जोङो ओ बेखौ बाजि बा ब्रैजि राङै मास जेयावहाय बायनानै लाबोनाय जायो आरो नोंथां। बिनि उनाव जों बेखौ ओ गोबां जोथोन लानांगौ बिसोरनि थाखाय ओ दाउ गन्द्रा खालामनानै होनांगौ आरो जेन'बा दाउ थाग्रा खथा खालामनानै होनांगौ ओ बिदिनो फारसेथिं सायलागोन आं फारसेथिं थानोबो मोजां मोनो आरो थांना थानायावबो गोबाङै हेफाजाब होयो आरोना बेफोरखौ जोङो फिसिनो औ बेफोरखौ फिसिनो थाखाय जोंहा बिदिनो बिसोरनि थाखाय आदार लाबोना होफैनांगौ बिसोरथ' जोंनि ओ‌ जेन'बा दा जों न'आवबो जेरै ओंखाम खालायफोर बा माइरं एंखुर गारनो हायो बे फोरफोरखौथ' बिसोर जाया नालाय बिसोर फारामनि दाउआ बेलेग आदार जायो आरो बेनि थाखायनो बिसोरनो बेलेग आदार बायना होफैनांगौ जायो बिदिनो जेसेनो देरलांगोन एसेनो आदाराबो सोलायलांगोन आरो बिसोर उन्दै समावथ' आदार फिसासो होनाय जायो गोदोर जालांबाथाय जों आदार गोदोर होनाय जायो आरोना नोंथां बिदिनो बि खेल दाउआथ' मास मोनथामनि गेजेरजोंसो फानजानाय देरनो-देरो नालाय बिदिनो जोङो ओ मास मोनथामसो जाबाथाय जोङो बिसोरखौ बाजारफोराव लांनानै फानहैनाय जायो आरो ना नोंथां। औ औ बेनि उनाव जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो आरो दाव मासे जा जोंहा लकेल दावमासेयावनो जोङो ओ बाज जौ ब्रैजौ बिदि मोनबा आरो जोंनो मा नांबावगौ नङा होनबा? जोंहा ओ ओरैनो थानो नाङा आरो गामि ओनसोलावहाय गासैबो थ' सुबुङानो बिदिनो साख्रि मोनजोबा नालाय बिनि थाखायनो जोंहा बि मावनांगौ आरो दाउ अमा बोरमाफोरनिनो दा नोंथाङा मोननि ओनसोलाव बिदिनो मायबाफोर फार्मफोर नुबाय बायदोंबा नोंथाङा माबायदि जेन'बा बिसोरो बोरैहाय फिसियो एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ थारै दे नोंथां ओ‌ जोंनि ओनसोलथिंजायथ' बेफोरबायदि खाथि खालायाव ओ फार्म फार्म दाउ फार्म गैया अमाफोरनि फार्म दङ बेवहाय माबोरै बिसोरो फार्म खालामो होननानै बुङोब्ला ओ अमा फिसाखौ अमा फिसाखौहाय बिसोरो सखायनानै फानो आरोना नोंथां
औ
जे जोङो मानै माथाम माब्रैसो ओरैनो गिदिर फार्मथ' गैया जों ओरैनो दा सोलिबाय थानाय न'खर बेफोरबायदियानो जेनेबा माथाम माब्रै अमा बिमा लानानै बेफोरखौ फिसा सो सिखायनानै फाननानैनो बेफोरजोंनो बेफोरबायदिनो बिसोरो फार्म फार्म खालामलाङो जे बिसोरखौ गंसे मोजां फाक्का फाक्का गाथिनानै बेवहाय अमाखौ दोननानैहाय ओ बा बिसोरनो दाबोराव आदारखौ होयो आरो बिसोरोथ' जाबाथाय खिखायो नङा होमबा नोंथां बेखौहाय फाक्का गाथिनानै फाक्का गाथिनाय न' लुनानै जे बि खिखौ सुगार हरबा थांग्रा बेफोरबायदि खालामो आरोना नोंथां बेनिफ्राय जोङो आदारखौ मारै होयो होननानै बुङोब्ला जे जोंनि थिं बेखौ खाथुमनानै जे बेखौ आरंफोरजोंबा गुनाफोरजों खाथुमनानै बे बे गथाथा जाया होमबा हासुं बायसा बेयावनो ओ लगायनानै लख'बनानै दाबोरसिम सहैहोयो आरोना नोंथां ओ अमाफोरखौथ' आरो अरजानोबो गिनांगौ नङा होमब्ला नोंथां
औ
लायोब्ला जोंनि न'वाव फिसिनाय बायसा गोमोन जायाना नोंथां बेनिखायनो बेफोरबायदि आदबै आदारखौ होनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां बेफोरबायदिनो जेब्ला बिसोरो फिसा जायो अब्ला बे फिसाखौ फिसानोहाय गिबियावनो एंखुर खौ ओंखाम संग्रोना होयो बेनि उनावहाय बिसोरो एसे देरबाथाय बे बेनोहाय जोङो फालिस गुन्दै बुङोना बे मिहि मिहिया बेखौ होनाय जायो आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जेब्ला बिसोरो जासारनो हानाय जायो थ' दानसेनि उनाव अब्ला बेखौ जोङो बाजाराव मासेयावनो पास हाजार बा मासेयावनो सारि हाजार बा तिन हाजार बेफोरबायदिहैहाय फानहैनायखौ नुयो आरोना नोंथां
औ औ नंगौ
बेफोरबायदिनो बिसोरो फार्म खालामनानै जे सलायलांगासिनो बा न'खर न'खराव जिउ खुंलांगासिनो जोङो ओ गासैबो फरायनाय सुबुंफ्राथ' साख्रि मोनजोबा नालाय नोंथां बेफोरबायदि फार्म मावनानैनो जोङो रांखौ बोसोराव गोबां एबा से से लाख बा नै लाख बेफोरबायदिनिख्रुइ बारा जे साख्रियावला फ्रा मोनो बेनिख्रुइ बांसिन मोननायखौ नुयो आरोना नोंथां जे जोङो साख्रि मावबाल' रां मोनो बेयो नङा जोङो फार्म खालामनानैबो साख्रि आवलानिख्रुइ बांसिन रां खामायनो हायो आरो औ दे होमब्ला नोंथां औ जोंना समाबो जाबाय दिनैनि सुंद' सावरायथिखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा
औ दे नोंथां गोजोनथों -